औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ खोनादों ना उम
औ
नोंथाङा दान्दिफरोना
औ नोंथां दङ
औ होनबा जोङो गोजां बोथोर आरो नि‌ फाराग सावरायनोसै
औ नोंथां
औ होमबा आङो जागायग्रोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागाय दो
ओं जोङो गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोर होनबा जोङो गोलोम बोथोराव जों गोलाम गोलोमो जों आरो गोल गोजां बोथोराव जोंङो गोजाङो बिदिनो जोंना बिराद फाराग दं मोन नुनो मोनो जोङो जोङो गरम बोथोराव‌ जोङो ‌गोलोमो आ जों गोजां बोथोराव गोजां जों आरो गरम बोथोरावबो जोङो बायदि आबादफोरखौ मावो आरोना बिदिनो जोंना माइफोरखौ मावो बिदिनो जोङो गरम बन्द सामार भेकेसन फ्रा बिदिनो गरम बन्द आव जायो बिदिनो गरम दिनावनो जायो आरो जोंना गोजां बोथोराव बिदिनो जोंना अर सायनाय दिन जोङो गरम बोथोराव जोङो सान्दुंखौ जों जोबोद नायनो हाया बिदिनो जों थानो हाया बिदिनो खस्थ मोनो आरो थिग बिदिनो जोंना गोजां बोथोराव जोङो सान्दुं खौ माला दुंबावगोन जोङो सान्दुंखौसो नागिरो माने गोजां बोथोराव जोङो गोजां बोथोराव माने जों सान्दुंखौ जोबोर अनो आरो दा गोलोम बोथोराव जों सान्दुंखौ जोबोद मोजां मोनो आरो जोबोद खस्थ मोनो आरो दा जोङो बांसिन दा गरम बोथोराव बिदिनो गायनाय फुनायनि जोबोद खस्थ' मोनो बिदि सान्दुं गोसाबा। बिदिनो खामानिफोर मावनो हाया न'आव ओरैनो थानोबो हाया जोबोद गरम जायो बिदिनो। जोङो बिदिनो हाया जोबोद गरम जायो। आरो जोङो बेरायलाबायनोबो हाया बिदिनो जोङो जानाय लोंनाय आवबो गोबां खस्थ' जायो बिदिनो उन्दुनाय जानाय बायदिफ्रावबो जोंना गरम बोथोराव जोबोद खस्थ जायो फांखानि अनगा जोङो ला थानो हाया हाया मोनथारो माने जोङो बेनिखायनो माने गोजां बोथोरखौ जोङो साबसिन मोनो जों गोजां बोथोराव माने बांसिना जोंहा कम्बलफोर जोमनानै एबा जोङो जेकेटफोर गाननानै जोङो थानो हायो बिदिनो अरफोर सायनानै जोङो बे गोजां बोथोरखौ जानानै जों साबसिन आरो इन्जय खालामनो हायो। गरम बोथोरखौ जोङो बिदि खालामनो हाया जायो। गरम बोथोराव जोङो बिदिनो अबेबा दंफां सायानि गोनांथि जायो। जो सान्दुंफोर गोसाफोर जायोबा बिदिनो जोङो सान्दुं गोसाफ्राव जोङो दंफांफोर सायाफोर नागिरनो गोनां जायो जोङो न' न'नि सिङाव जोङो थानो हाया जायो जोबोद गरम जायो न'नि सिङाव। बिदिनो बारफ्रा बिदि मालाबाफोर बाराबा बिदिनो सम समथ' बिदिनो बारो सम सम बारा जायो नालाय मालाबा। दि जों गोबां खस्थ' मोनो बिदिनो गरमाव जोङो थानो हाया जायो। दा जोङो ओ बेफोरनि बागै रायजलायथ'बाय जोंहा आरो जोङो आबादनि बागै दसे रायलायनोसै जोङो बिदिनो गरम बोथोराव जोङो बिदिनो आबाद मावो जोङो जेरै माइ मावो जोङो बिदिनो ओ भिन्दि, सबाय बिमा बायदिखौ जोङो मावो आरो जोङो गरम बोथोराव गोबां रोखोमनि फिथाइ मोनजायो जेरै जों आनारस, खान्थाल बिदिनो आनारस, खान्थाल, थाइजौ बायदि बायदि बे बोथोर बोथोरनि दिनाव जोङो मोनजानाय जायो बिदिनो जों गोजां बोथोराव बिदिनो मैगंफोर मोनजायो जोङो आलुफोर मोनजायो बिदिनो ओ फुलकबि, बान्दा कबि, भिन्दि, सबाय बिमा बेफोरखौ मोनजा जोबो। माने बोथोर लायै बोथोर माने मोनजायो आरो जों आरो गोजां बोथोराव बिदिनो जोङो आनारस ओ मोनजानो नागिरा आनारस गैया थाइजौ गैया बिदिनो खान्थाल गैया बिदिनो जोङो बेफोरखौ मोनजानो नागिरा आरो। गोजां बोथोराव गोजां बोथोराव एसे थान्दा जायो नालाय फिथाइफोरा थायनो नागिरा। गरम बोथोरावसो बांसिन थायो गरम बोथोरनि फिथाइ। दा जोङो गरम बोथोराव जों दा बिदिनो फिथाइ सामथाइफोर जानानै जोङो बिदिनो दाख्लि ओ आमथि सुवायाव जोङो फिथाइ सामथाइ खानथाल बायदिसिना जादों। जोङो बिदिनो आमथिसुवानि फिथाइ सामथाइ जानाय दिनखौ जोङो जोबोरैनो मोजाङै बारग'नो हाबाय जोङो सोरबा सोरबा बिदिनो फिथाइ सामथाइ बायदिफोरखौ जानानै बिदिनो गोजोनदों। बिदिनो गरम बोथोरफ्राव नफ्राव बिदिनो थान्दा मोनदों गरमनि दिनाव आरो जोङो गरम बोथोर आरो गोजां बोथोराव माने जोंना फारागा बेनोल'दि जोंना माने गरम आरो गोजांनाय बांसिनानो गरम बोथोराव जोंना जोंहा फारागा बेनो जायोदि गरम बोथोराव माने जोंना गरमा बारा जायो। आरो गोजां बोथोराव जोंना थान्दा जायो साना माने जोंना खाथियाव फैयो। गोजां बोथोराव सानानो गोजानाव थाङो फारागा माने आरो सान्दुंआबो बारायनो थाखाय जोंना दैयाबो बारा जायो। अखायाबो बारा हायो आरो माने जोंना माइ खेथि बायदिफोर जोङो मावनो हानाय जायो गोजां बोथोराव माइफ्रा दा नोंथाङाबो समनैसो बुंनो हागोन नामा द बेनि सोमोन्दै?
हागोन नोंथां ओ नोंथाङा सिगांफोराव जा फोरमाय आंनो फोरमायलांदों ओ बियो गासिबो नंगौ जेनेबा गोजां बोथोर आरो गोलोम ओ गोलोम बोथोर बेसोर मोननैनि गेजेराव गोबां फारागफोर नुनो मोनो ओ जेनेबा गोजां बोथोरावथ' जोङो गोजाङो ओ मा होनो उम जेकेटफोर सुइटार मा होनो टफिफोर मुजाफोर बेफोरबायदि गोजां बोथोराव जों गाननानै थानो गोनां जायो । ओ नाथाय गोलोम बोथोराव जोङो मा बेफोरखौ नांजानोनो हाया नङा होमबा नों थां ओ गोलोम गोलोम बोथोराव गोलोम बोथोराव जोङो जेनेबा ओ माहोनो ओ बेफोरबायदि बेफोरबायदि गानो गाननो हानाय जाया आरो ओ उम जेनेबा गस्लाफोर गाननानै थायो गोबाफोर ओमफ्राय बिदिनो हाफपेन्टफोर बेफो फोरबायाददि गानना थानांगौ जायो गोजां बोथोराव जोङो जेनेबा सुइ टार लंपेन्ट मुजा जुथा थटफि बेफोरबायदि गानो । ओमफ्राय मा होनो उन्दुबा जोङो लेम्पफोर जेनेबा खम्बलफोर जोमो बेफोरबायदि आरो ओमफफ्राय गोलोम बोथोराव जों माने उल्था जायो गो गोजां बोथोरनि उल्था जायो जेनेबा जों बेफोरबायदि जोमनो हाया । ओ जायो जेनेबा जों गोजा-गोजां गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर बेफोराव फारागखौथ' नुनो मोनखायो जेनेबा जों बांसिन गुसु बोथोर गुसु बोथोर गुसु बोथोरावबो आरो बे जेनेबा नै दा गरम बोथोर मोननैयावबो बेरायो नङा होमबा नोंथां?
औ ।
ओ बांसिन जोङो माने ओ गोजां बोथोराव बेरायनो मोजां मोनो आरो नै दा जोङो गोलोम बोथोर बेसेबांबा सान्दुं उम थिं थिं दुङो ओमफ्राय बिदिनो मा होनो जों सान्दुंखौ बारा नांजानो हाया माने खाम खावनाय मोनो । जेनेबा गोजां बोथोराव जोंहा सुइटार आरि मुजाारि जेनेबा गानफब जोमफब बेरायनो हायो थेव ओ थेवबाबो जोङो माने माबानिफ्राय गोलोम बोथोराव बेरायनायनिफ्राय गोजां बोथोराव बेरायनायखौ साबसिन मोनो आर ना नोंथां ।
औ ।
बिदिनो जेनेबा दाथ' नै मा होनो गोलोम बोथोराव मानसिफोरा बेरायनो थाङो बिदिनो दैफोर । दैफोराव दुगैहैयो ओमफ्राय बिदिनो हाजो खाथि जायगाफोराव थान्दा बार नांनायफोराव बे फोरबायदियाव थाङो । जेनेबा दैजां बोथोरावबो दावबायो ओमफ्राय बिदिनो बिबार बागानफोर माफोर बिदिफोराव दावबायो आरो । बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा नों थाङा दहाय बुंलांनाय गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोर बेयाव फिथाइ सामथायाइाबो फिथाइ सामथायाइबो मोनजायो जेनेबा गोलोम बोथोराव मोनजानाय फिथाइ आरो गोजां बोथोराव मोनजानाय फि थाय बेखौथ' नोंथाङा बुंलांखाबायानो नङा होमबा नोंथां?
औ ।
उम जेनेबा बेफोर ओ लेसु आनारस थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ मोनजायो नोंथाङा फोरमायलांदों ओमफ्राय जेनेबा मैगं थाइगंफोरखौबो नोंथाङा फोरमायलांबाय भिन्दिफोर सबायबिमाफोर बेफोरनो ओ जेरै ओमफाय गो-गोजां बोथोराव जोंहा लाफा फुलकबि बान्दा कफि बेफोरबायदि मैगं मोनजानाय जायो आरोना।
औ ।
उम ओ जेरै गोलोम बोथोराव सफ्राम फि फिथाइफोर ओ बेफोरबायदि फिथाइ मोनजानाय जायो आरो ना बेफोरबायदि फिथाइखौ जानानै जोंनि देहाया गोबां मुलाम्फा जायो आरोना भिटामिनफोर माखासे भिटामिनफोर जों मोननो हायो
औ
गोलोम बोथोराव जोङो गोबां जेनेबा गोखै फिथाइफोर बेफोरबायदि जानो जानो लायो आरोना जेनेबा जों गोजां बोथोराव बैग्रि फिथाइफोर मोनजायो जेनेबा बे बैग्रि फिथाइफोरखौ जोङो फोराननानै गोबाव समनि थाखाय जानो दोनथुमनो हायो जेनेबा नै दा गोजां बोथोराव फोराननानै दोननायखौ नाय नै दा गोलोम बोथोराव जानो हायो आरोना बेफोरबायदिनो
औ खोनाजोबनानै थाङा
औ खोनादोंमोनखाां
बिदिनो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोराव बिदिनो गोबां फिथाइ सामथायफोर जों जा मोनजायो बिदिनो गोजां बोथोराव जोङो ज खम जायो फिथाइ सामथायाइया खिन्थु जोङ मगं थाइगं साबसिन गोथाव गोथाव मैगं थाइगं मोनजायो लाफा लाय जों आलु लकेल आलुआथ' गोबां गोथाव बिदिनो जोङो जोङो सेप्तेम्बराव थगायैनानै जोङो जानुवारि फेब्रुवारियाव जोङो आलु गुरै आलुवा बुरजायनाय समाव जोबोद गोथाव जायो एवनाय जास्रा समाव जों फ्राय ओंखाम गुन्दुंजों जेरै जोङो फुङाव गोजां बोथोराव जोङो बेफोर आबादनिफ्राय जोङो गोबां बिदिनो गोथाव गोथाव बिदिनो जानो मोनजायो बुङो लाफा लाइ आलु बायदि बायदि बिदिनो दङ गोजां बोथोरनि आबाद दा बसफैयाखै जङ बिदिनो दङ बिदिङ बिदिनो जोंना गोजां बोथोराव गोबां बिदिनो आबादफोरबो दोङो मावनानै जोङो जायो मोनजायो जों दा जोंना बेफोर गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि फाराग दा जोंङो सावरायनांगौआ जोंना समाबो जाना फैबाय दा जोङो जथाय उनाव जोङो लोननाय जायासै आं थां सम जोबोद गोजोननाय थाबाय बिदिनो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि फारागखौ सावरायना होनायनि थाखाय द जेनबा जोंहा जोंहा लोमस समा जाबाय थायसैज